औ नोंथां मा खालामदों
नोंथां दा माने ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ औ दङ' नोंथांबो सिखारनानै ब्रास खालामनानै जास्ट दङ' जेरेखलांनानै ओरैनो।
औ आंबो नोंथां बिदिनो फुंनि एसे बेरायनानै फैबाय
औ औ अब्ला नोंथां दिनै मोननैसो टपिक लानानै रायज्लायनोसै नङा होनोमबा।
औ नोंथां जायो।
औ दाथ' दैज्लांनि सम नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथाय नोंगौ दैज्लांनि सम
दैज्लांनि समाव जोङो आबाद मावनो थाखाय गोबां आगजुफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा? दा बेफोर आगजु खौ आगजुफोरनि मुंफोरा मा मा आरो लोगोसे ओ बेफोरो आगजुफोरखौ मा मा जों बानायनाय जायो बेफोरनि बागै एसे रायलायनि
औ नोंथां जायो नोंथां
दे अब्ला नोंथांनियाव सोंनोसै जोङो आबाद मावनायाव मा मा ओरैनो आगजुफोर बाहायनाय जायो?
औ नोंथां गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो औवाजों बानायनाय आबाद मावनायाव बाहायनाय आगजु होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ गिबियावनो खदाल
औ
बेखौ नांगौ जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माइ जिथ'बा हाल एवनाय समाव बाहायनाय मै ओमफ्राय नांगोल
औ
ओमफ्राय माइ खायनाय होनना बुङो आरो जोंना माइ जेनेबा नानाय समाव बाहायनाय बेखौ बुङो
औ औ औ
ओमफ्राय थिग बेबायदिनो दङ आरो गोस सोआव फैजोबाखै नोंथां ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनिथिंजाय मा माखौ बाहायोमोन नोंथां एस से बुंनानै होदो
थिं बिदिनो जेनेबा माइ गायनायफोरनि समफोराव जोंहा ओरैनो ओ हालौनो थाखाय मोसौजों हालौबा जोंहा नांगोलनि गोनांथि जायो। औ नां गोलावनो जोंहा मा मक थायो होनोब्ला नांगोल थायो ओरैहाय ओ मा थायो जुंगाल था थायो लोगोसे आलि दाननो आलि खोनो थाखाय खदालनि गोनांथि जायो ओमफ्राय जिथुनाख बे हालौखांनायनि उनावहा हाथर साफ्राफोरा गोजौ गाहाय जाना थायोना
औ नोंथां।
बैफोरखौ समान खालामनो थाखाय जोंहा माखासे ओ आगजुबो बाहायनाय जायो बेफोरखौनो जोंहा मै बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां उम। दा बेफोरखौ उम बानायो होनबाथ उम
फ्रायानो औवानियानो गोजा जोंना नङा होमब्ला? औवानि ओरै ओमफाय आरो माखासे जोङो दंफांनिबो बानायनो हायो। ओ मा माबा ओ नांगोल नांगोल हिसाबैथ जोंहा मिन्थिखायो जानांगौ बेखौ दंफांजोंसो दाननाय दंफांनिफ्राय सो मोननाय जायो। औ लोगोस से बेफोरो ओ जिथुनाखि जुंगाल बेफोरो औवा गथाफोरजोंबो जायो। ओ खिन्थु जोंहा नांगोलखौ हले औवाजों बानायनो हा हाया आरो औ।
ओमफ्राय बेफोराव उम बेफोरावहाय दिरुं बायदिसिनाबोथ बाहायनाय जायो अबा जेनेबा मोसौनि बे ओ हालेवनाय समाव बेफोरखौ माजों बानायो नोंथां?
औ बेखौ बे दिरुंखौ जोंहा दिरुंजोंनो बानायनाय जायो जेरै फाथोनि दिरुं सानाय मोनोना बाजारफ्रावबो फाननाय जायो बेखौ जोंहा बे ओ फाथ थोनि दिरुंफोरजों ओ माने बै जुंगालाव खायोना दिरुं औ बेखौ जोंहा ओ फाथोनि दिरुंजों खानाय जायो आरो। बेखौ बुङो जोङो फुलजौरि होननानै बुङो। ओम ओमफ्राय औ बे जोंहा फाथोनि दिर रुंआ जाहैबाय जोंहा नद नङा होमबा जाहाथे मोसौनि गोदोनाफ्राव बोर बोस जाबाय बायोब्ला जाहाथे मोसौ नि गोदोनाफोरनि बिगुतफोरा जाहाथे जेबो खहा जाया। दोलाबा बेफोरनि थाखाय नरमेल दिर दुंखो लानो थाखाय जोंहा फाथोखौ लानाय जायो आरो माने।
औ नोथां
आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा बे माइ गायखांनायनि उनाव ओ जिस जाथे मारा होयोना गोदो ओ दानि समावथ' गोग गोबां आगजु ओंखारबाय अब्लाबो जों गोदोनिखौसो रायलायदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
गोदोनि समावथ' जोंहा मा होनो ओ हुखेन। फोर थायोमोन माइ जिथुनाखि जोंहा मारा हैयोब्ला माइखौ बेलथायनो हायखां हायखां होनाय जायोमोन। मेनना उम बे। खौ माने जोंहा हुखेन होन्नाय जायोमोन आरो आरो लोगोसे माइ रोगानो माइ रोगानायाव बाहायनाय जे जोंहा बावखा होननानै बुंनाय जायो औ बेफोरनो आरो। गोदो त गोबां बिदिनो ज जस सावरि बादालि। जालाय लायोमोन किन्थु दानि दानि मुगायाव हवा इदिनो मा बुंनो एसे देबलपबो जाहैबाय नालाय बेफ फोरबो माने गारनानै दायो थेक्टरफोरजोंसो रो जानाय नुनो मोनसै आरो।
दा आ होनजायो‌ आरो गोबां कमन जाबाय मानोना बै समाव एसे ए मा होनना बुङो खस्थबो जायोमोन नालाय। सासे मानसिखौ बावखाजों माइ रो जाबाय थानाय ना गावखौनो एसे बोरैबा खस्थ' जानाय बायदि नुहुरो आर दा बेफोरनि थाखायनो बै फोरो टेक्नलजिफोरा फैबाय आरो।
औ फैबाय नोंथां।
उम दा जों माइ हानाय समावबो जोंहा खासि बाहायो नङा होमबा नोंथां।
बाहायो बाहायो नोंथां।
उम दा बेफोरखौबो ओ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो जेराव खासिनि हमग्रा
औ औ।
ओमफ्राय गोदो औ गो गोदोथ जोंहा माइफोरखौबो मोसौजोंसो नानाय जायोमोन।
औ।
बैफोराव औ जोंहा माइ नाखांनायनि उनाव बेखौ साफा खालामनो थाखाय जोंहा दाला होनना बुङो आरो जोंथिंजाय बेफोरखौ बाहायोमोन आरो उम बिनि उनाव ओ खिरखा होनना बुङो जोङो।
औ।
बेफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन आरो माइ रोगानो थाखाय। नाथाय दाना उम बेफोर खिर नुनो थांला बेफोरनि जायगायाव दाना स्टिलनि जाजोबबाय आरो।
उम ओमफ्राय नोंथां जिथुनाखि जों बे माइखौ मारा होबाय नङा होनब्ला। मारा होखांनायनि उनाव जि जिनाखि जों माइखौ सोनानै दोनो मोनसे न दङ ना औ बेखौ जोंहा बर' बर'आवथ बाख्रि होननानै बुंनाय जा जायोना नोंथांमोनथिं बाख्रियानो बुंङो ना दा गुबुन मोनसे मावो। आरो बे बाख्रिखौ बानायनानै दोननाय जायोना आरो गुबुन मोनसे ओ राहा खालामनानै दोननाय जायो माइफोरखौ जेनेबा
औ नोंथां जोंनाबो बेखौ बाख्रिखौनो बुङो। ओमफ्राय बिदि बाख्रि खालामनानै दोननाय जायो जोंथिंजायबो माइफोरखौहाय
औ।
जों बेखौ साहा खनायाव दोननाय जायो आरो फसंनानै माने। ओमफ्राय सोरबा सोरबा सो सानजा ओरैज ओरैजाय दोनो आरो आरो बे बाख्रिखौहाय
औ
आरो बेखौथ माबोरै बानाय मोनथिखायो जेनेबा एसे हानि जौआव सान बायदि
औ
खौ बानायनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथां दायो नोंथांमोनथिं माइ गायनाय फुनाय सिजोन बोथोरथ बेथ सफैबायना ओरैनो खोथिया फोनायफोर जाबाय नामा बा
औ नोंथां दाथ खोथाया फोनाया जाबाय खिन्थु जौथवाखै आरो
औ
अब्लानो जौगोन गायनायनि लाहफा खालामसै आरो औ जोंहाथ नआव दस बिगासो गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां आबादनि ओरैनो समयसाफोरा बोरै जेनेबा जानाय जायैफोर खोथा थायो नालाय बबेबा थानोंसिंथ जायै जानांगौना
औ जोंनि एरिया एसे प्लेन हा नालाय ओंखाय बेवहाय दैया जायो आरो ओमफ्राय जोंना बिदि खरानो जाया नालाय बे सम माव मैगं थाइगं बिदि गायनो थाखाय जायगा गैया जायो। माइल जायो आरो जोंनिया बे समावहाय दैज्लां समाव ओम दा दास जेरावबो माइखौनो गायनाय जायो आरो
औ
उफ्रा आबाद बिदि गायनो हाया आरो नोंथां
औ
नोंसिथिं सोलिगासिनो नामा बेफोरबायदि उफ्रा मैगं थाइगं गायनाय बा आबाद
औ जोंना मइेनलि आबाद हिसाबै जोंनाबो गाहाय हिसाबै दायो दैज्लां बोथोराव मायानो जायो। आरो बेजों लोगोसेनो ओरैनो फ्रा थायो आरोना मानो होनोबब्ला जोंहा जानो थाखायफोरबो जोहा दैलां बोथोराव ओ मैगं थाइगंफोरबो गायफानो हायो नालाय। बेफोरखोबो मावफानाय जाद आरो लोगोस-लोगोसे बानलुफोरबो गायफानाय जादों। लोगोसेनो बिन दि ओरैनोस्रो ओमफाय सबाय बिमा बेफोरखौबो मावनाय जादों आरोना बर्थमान। लोगोसे न'आव जानो मोननायजों लोगोसे एसे एसे। फाननानै माने खरसाफोरबो माने मोनो आरो माने रां रुफाबो एसे मोन-आरजिनो हायो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथां नोंसोनि जा इरिया बे इरियाव दाना मोसौफोरदों हाल हेवोना हेवला गोदोनि बायदि।
जोंनिथिं नोंथां फ्रायानो दाना मेसिनारि जेनेबा ओ ट्रेक्टरदोंनो हालौनाय जायो ओमफ्राय इदिनो सोरबा सोरबाथ' रांनि गोबां आंखालबो थायो नङा होमबा। बैफोरो माखासेफोरा माने ओ दा सिमबो हालेवो आरो माने नांगोलजोंनो हालौनाय जायो।
औ। होमबाबो बथ ओम खम जाबाय आर
औ खम नुनो मोन सै जोंनिथिं।
ओम दानि मानसिफ्रा सोरबा सोरबाथ' हाल एवनोबो रोंनाय नंला होनदो ओम। दायो मोसौ हालियाबोथ' आरो आल दा जाखानांगौ जायो। फाय नालाय हाल हेवनायनि मोसौआ
औ। गोबां जायगाफ्रावनो बिदिखौनो नुनो मोनसै आजिखालि जेनेबा हालौवनायखौ नुनो मोनला मानो होनबा दानि जुगाव माने फैसाफोर माने ओ इनकाम खालामनायनि सर्साबो गोबां मानसिफोरनावनो दंसैबो। लोगोसे थाब जानाय औ नायो ना जिखालि बेफोन बेफोरखौनो नोजोर बोनानै माने ओ ट्रेक्टरफोरजोंनो बाहायनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो दा
औ औ नोंथां दा गोदोनि आरो दानिजों एसे रुजुनानै नायोब्ला नोंथाङा माखौ साबसिन नुहुरो नोंथांनि बायदिब्ला
आंनिब्लाबो नोंथां दा जिथुनाखि सोलिबाय थादों ट्रेक्टर नङा होमबा टेक्टरजों जरिटना एरो जोंङो आरो गोबां बुरजा बुरजा आबादफोरबो मावनो हायो जे जेहेथु जोंहा अब्ला आं बे ट्रेक्टरखौनो साबसिन नुनो मोनदों आरो खिन्थु दोरो दोरोङारि हिसाबै नायहरोबा जोंहा मोसौफोरजोंबो मोजां जायो
औ
जोंहा मोसौफोरजोंबो हाफोराबो मोजाङै गेब्लेलाङो माने दा जोंहा ओरै ट्रेक्टरजोंबा माने हाफोरा खाराव खाथाव बेफोरबायदि जायो आरो माने
उम ओमफ्राय गोदोनि जिथुुबा दोरोङारि हिसाबाव हाल एवनाय बेफोरखौ लाखियोबा एसे मोजांबो नुहुरो आरो
औ नोंथां बे बेर औ
नो थाखाय जोंहा मानसि गैला आरो गोदो जेरैबायदि आबौ
औ औ औ औ
बैसो जानायफोरा बेफोर हालदखौ एवोमोन नालाय बांद्रायनो दानाथ' बयबो एसे सु सोलोंथाइ लानायनिफ्राय माने बे फोरखौ गारनाय बायदि जाबाय आरो समनि आंखाल बा थाबैनो खामानिखौ जाफुंहोनो थाखायनो माने बेफोरो राहाखौ लानाय जाबाय आरो दानि फोरा
औ नोंथां दे हब्ला नोंथां नोंथांजों दिनैनि टपिकखौ लाना नानै आंजों सम होफानायनि थाखाय साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो
से दिनै नि रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थनाय जाबाय
औ जागोन नोंथां।